हेलौ औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ औ औ दा नों नोंथजों आं जेनेबा मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो आङो दा बे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां निसय हागोन
दा आङो जेनेबा ओ सोलोंथाइनि बागै बुंलांनोसै आरो जेनेबा जोंनि जेनेबा गामि एरियानि सोलोंथाइफ्रा जेनेबा माबोरै माबोरै दावगालांखो गोदोनिफ्राय दासिमाव दा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै आङो जेनेबा जोंहाथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा माने जोबोद मोनसे गोनांथार मोनसे खामानि आरो बे जेनेबा जोंनि लाइफनि माने मोनसे गोनांथार हाबाफारि आरो जेरावहाय जों सोलोंथाइ गैयाबोन माने जोङो जेबो खामानिफोरखौनो मावनो हाया आजिखालि मुगायाव माने दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंहा फरायनायल' नङा गोबां जेनेबा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों सोलोंथाइ लानो हायो जेरैहाय जेनो खारनाय गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि रोखोमनिफ्रायबो जों माने सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो आरो जेरैहाय जोङो दावबायनायफोरनिफ्रायबो सोलोंथाइ गोबां मोननो हायो आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो दा जोङो बांसिनानो फरायनायनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लानायफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नंडाब जोङो बिदिनो गोदोनि समावहाय जोंना फरायनायफ्राव बांद्राय गोबांद्राय गैयामोन माने गोबां खम खम फरायोमोन आरो फरायबाय बिदिनो नाइन टेन ओइद बेफोरबायदि गोबां फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दे दाथ' माने जोंनि एरियायावहाय माने गोबां गिदिर गिदिर माने मोजां मोजां फरायग्राफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नासिङाव जेनेबा बिदिनो बयनिबो न'खराव आजिखालि माने बिए एम ए फरायनाय बिदिनो आरो गेदेर गेदेर फरायनाय जेनेबा पिओइसडि फोर लानाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फरायनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो दा बेफोरबायदिनो माने सोलोंथाइ लानाय एबा सोलोंथाइ गोनां माने थायोब्लासो गामिफोरावहाय माने गामिफोराबो जौगानो हायो आरो जेनेबा गामि बे एरियाफोरावबो बेबायदि आरो दा दा बेफोरबायदिनो आरो गोबां माने जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो जेरैहाय जोङो गेलेनायफोरनिफ्रायबो जेनेबा फुटबल बायदिसिना गेलेनायफोरनिफ्रायबो जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ लानानै जों माने गोजौ फारसे माने गेलेलांनायखौ जोङो दावगालांबाय थानो हायो आरो जिहेथु जों आजिखालि दा फुटबल क्रिकेट बायदिसिनाफोरा जोबोद माने गोनांथार जानानै फैदों दा स्पर्टसनिफ्रायबो माने गोबां बिदिनो खथाफोर थायो जेनेबा बिदिनो आर्मिफ्राव बा पुलिसफोरावहायबो गोबां माने बिसिोरनि एक्सट्रा खथा फैखायो आरो दा बेफोरनिफ्रायबो जों सोलोंथाइ लानानै माने बेफोरसिमाव माने जोङो साख्रिफोर मावहैनो हायो आरो बेखौहाय दा ओं दा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदि बेफोर सोलोंथनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
जागोन नोंथां आतसा नोंथां आथिखालनि माने जिथु जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइयाव जेरैबायदि द दावगाबोगासिनो दङ जे जों उन्दैनिफ्राय नुबोनायाव माबायदिमोन आरो आथिखालनि गथ'फोरा लाइमोनफोरा माबायदिहाय गोजौ फारसे दावगालांबाय दङ बिनि बागै एसे रायज्लायनोसै आरोना नोंथां आंबो सोलोंथाइनि बागै जि एसे आंनियाव निजे मिथिनाय हानायखिनिखौ फोरमायनो नाजानोसै दा सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंखाबाय जे जोंनि जिउ मोनसेखौ खुंनो थाखाय सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो जेरावबो हान्थिनो हाया जायो साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै माबा मोनसे मावनो थाखाय जोंनो माने निजनि जिउ खुंलांनो थाखाय सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोङो जेरावबो सोलिनो हाया आरो ना थिग बेबायदिनो जों नुबोदों गोदों गोदोनिफ्राय माखासे जोंनि गामि ओनसोलफोराव फरायसालिनि गोबां जेंना जेंसि दंमोन बबेयावहबा जों नुबोनो मोनदों जे गोबां गोजान जायगा हान्थिनानै जोङो साइकेलजों मा्लाबा थाबायनानै जोङो माने फरायसालिसिम थांनांगौ जायोमोन फोरोंगिरि खम फोरोंगिरि नुनो मोनोमोन गोबां माने खम बिबांनि फोर फोरोंगिरि आरो फरा फरायसालिफोर खम नुनो मोनोमोन आरो आरोबाव फरायनायनि खेत्रआव जों बुंनो थाङोबाथाय मेडियामनि खोथा फैबाय इं इंराजि मिडियाम थाबाय एसामिस मिडियाम थाबाय दा जोंनि माने जिथु ओ सोलिबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोनाथ' दायो जोबोद माने फारफ्रोमबो बिथिं माने बिथिङाव जोबोद मोजां दावगालांगासिनो हमनाला इंराजि मि देमावनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माने इंराजि मिडियामावबो जोबोद मोजां मोजां माने पारसेन्टेज लानानै पास खालामनो हायो। मोजाङै मोजां माने साख्रि बाख्रि उनाव मोनहैनो हायो आरो बेफोरबायदि आं गोबां नुदों दा जोंनियाव जिथु सोलिबाय थानाय आं नुगासिनो जे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जोबोद मोजां दावगासारबाय दङ'। फरायनायाव मोजाङै सोलिलांबाय दं आरो ना जोंनिया आरोबाव आं बेखौबो बुंनो सै दानो गोदोनिफ्राय जों माने जेरैबायदि कस्थ'यै जोंथ' कस्थ'यै मोनबोदों फरायनो जेनेबा थाबायनानै कलेज थांनाय स्कुल थांनाय किन्तु आथिखालाव जों नुनो मोनो दायो माने जितु हान्था मेला हान्था मे हान्था मेलानि बेलायाव जोबोद मोजां जाबाय गारि मथरनि खमि गैला जों थांनो होनबाथाय नै दिनै स्कुलनि बास दङ' इस्कुला खाथियाव जाबाय बरडिं थाबाय पिजि थागोन जों माने सबथिंनिफ्राय सुबिदा नुनो मोनो आजिखालि गथ'फोरा मा टिउसन मोनो जोङो खिन्थु गोदोनि समाव मोनामोन नाथाय दानि आथिखालाव माने टिउसननिफ्राय लानानै सब बुस्थुआनो माने मोजां आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन नुनो मोनबाय आरो ना बेफोरो ओ जोंनि आथिखालनि माने लाइमोनफोरा सोलिनो थाखाय आरोबाव सोलोंथाइ लानो थाखाय आरोबाव मोजांसिन माने देरहासार जानो थाखाय मो आरोबाव मोजांसिन जाबोगासिनो दङ'
औ
आरोबाव जों नुबोबाय थादों माने गोदोनिफ्राय जों जितु माने जोंनि ओ बर' हारिनि खोथाखौनो बुंबाय बर' हारिनि जिथु सोलोंथायाइयाव जेसेबां माने गाहायाव दंमोन आथिखालाव गोबां गोजौ गोजौ माने साख्रि बाख ख्रि मावनाय जोङो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि बर' लाइमोनफोरनिफ्राय माने बर' समाजनिफ्राय जोङो
ओ आथिखालाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय माने गोबां मोजां मोजां साख्रि बाख्रि मावनाय बा सोरबा साख्रि बाख्रि मावाखैबाबो सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माने मोजां मोजां खामानि मावनानै निजेनि ओ जिउ मोन मानें ओ गुन गोनां जिउ हिसाबै खुंगासिनो दं आरोना नोंथां
औ
आरोबावथ' जों गोबां नुबावनो मोन्दों माने आथिखालाव सोलोंथाइ बुङोब्ला नोंथाङा दानि बुंनानै थांबाय जोङो सोलोंथाइखौ ला खालि लेखा फरायनायनिफ्रायल' नङा खेलेर खेलेनाय माबा मोनसे खेला दुला गेलेनायनिफ्राय माबा मोनसे जोङो मेथाइ खननाय, मोसानाय गेलेनायनिफ्रायबो जोङो सब बिथिंनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ सोलोंनो हायो दा जोंनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ' जों माबा मोनसे गेलेनाय खारनाय बारनायफोराव ओ माने सब सब सबफा सबथिंबो माने जोङो जोंनि ओ लाइमोन खो फरायसा फरायसुलिफोरफोरखौ जोङो जोबोद आगोलाव थांनाय नुगासिनो दं आरो गेलेनायावनो जा माबा मोनसे मेथाइ खननाय मे थाइ रोजाबनाय मेथाइ माबानाय ओ बानायनाय आरोबाव मोसानाय दा बेफोरबायदि बिथिङावबो जोंनि लाइमोनफोरा बुहुद आगोलाव थांबाय दङ दा जोंनियाव माने गोबां सोलायनो हमदों आरोोना माखासे फरायसा बुङोब्ला जोंनियाव सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला मेइनलि माने आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां जोंनियाव दिडिसिप्लिना थाथारनांगौ आरो ना नोंथां दा जुदि जों जुदि दिसिप्लिनाव थायोबा जोंनि उननि ओ इयुननि जिथु फैबाय थानाय जोंनि लाइमोन फोर बिथांमोनखौ जोङो मोजां गियान होनो हागोन मोजां थुलुंगा होनो हागोन दा नै हमना ला दाथ' दैजलां बोथोर नालाय द गथ' गथायफ दा सामार भेकेसन मोनदों दा बे समाव बिथांमोनखो माने जोंनि उनदै उनदै फंबाय बिनानावमोनखो जुदि जोङो बे ओरैनो थानाय समावबो जोङो बिसोरखौ बहाबा गेलेनो थांनो लुबैनाय समाव जों बिथांमोनखौ हमथाना लाखिनानै जोङो बिसोरखो ओ बिसोरनि समफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बिसोरखौ मोजाङै लेखा फरा फरायहोनानै माबा मोनसे मोजां खामानियाव लगायनानै बेसथ' खालामनानै दोननांगोन जाहाथे बिसोरो जेबो माने ओ गाज्रि लामाथिं बिसोरो आगान सुरनो हाया आरोना नोंथां
औ औ दाथ' नोंथां ओ आथिखालाव माने जोंहा ओ जेनेबा आबाद बायदिसिनाफोर मावनो थाखायबाबो जोंहा माने सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो जिहेथु जोंहा माने आबादफोर मावनो थाखाय माने जों बेवहाय माखासे मुलिफोर बाहायनांगौ जायो जेनेबा रासायन रासायनारि मुलिफोरा आजिखालिथ' गोबां बाहायनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा माखासे बैयाव आजिखालिथ' ओ जेनेबा आबाद मावनायावहाय माखासे जेनेबा एमफौ एनलाफोरा माने आबादखौ जानानै नस खालामो आरो दा बेफोरनिफ्राय जोंङो ओमफ्राय दानिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखायबाबो जोंहा माखासे बेहाय मेदि सिनफोर मुलि सारनांगौ जायो औ बेखौ होनो थाखाय जोंहा माने मुलिफोरखौहाय जोङो बेसेबांखिनि होनांगौ जेनेबा माबायदि होनांगौ जेनेबा बेनि कम्पिसनफोरखौ जों नायनानै जेनेबा बुजिनानै जोङो बे मुलिखौहाय जोङो बेवहाय मा मुलिखौ सारनांगोन बेखौ माने नायनानै जोङो बिबांवहाय सारनो हायो आरो नङाबथ' जोङो जानला मोनला सारलाबायोबाथ' माने रियेक्सन जानानै माने जोंहा बिफांफोराबो माने थैनो हागौ आरो दा बिदिनि थाखाय जोंहा माने आजिखालि खालि सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो माने माने साख्रि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' बे नङा आरो माने सोलोंथाइया माने नोङो साख्रि बाख्रि लायाबाबो माने गाव रोंनानै थायोब्ला माने गुबुननि आथिं सिङाव थानाङै बे बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो दानया
ओम ओम नंगौ
आरो जेनेबा जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखायबाबो माने नो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो मानो होनोब्ला आजिखालिथ' माने प्लेटफर्म औ दा जायगा जायगा फ्लेट फर्म थायो जेनेबा जोङो बे प्लेटफर्मफोराव लिरनाय नामफोरखौ नायनो रोंनांगोन जिहेथु जोङो दा जायखौ थांगोन बे डेस्टिनेसनखौथ' जोङो नायनो रोंनांगोन नालाय दा बेनि थाखायनो माने जोंनि सोलोंथाइया गोनां आरो नङाबाथ' नोङो जुदि फरायनो रोङाबा माने नों नोङो गुबुन जायगायाव थांनांगौबा मोनसे गुबुन दाबसे जायगायावसो माने सहैनो हागौ आरो जिहेथु आजिखालि माने औ दा जायगा जायगा माने गोबां प्लेटफर्म खुलिनाय थाखायो जेनेबा जों नायनो रोंनांगोन आरो बेफोरखौहाय दा नोंथां जोंनााथ समाबो जानानै फैबाय दा एसेखिनियानो दोनथनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां दे जागोन दे नोंथां औ